मा होनदोंमोन नोंथाङा?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ
ओ दे देेलाय नोंथां जेन'बा आयदाया मा जागोन सावरायनायनि?
पलुसन आबहावा गुबुंलेनि बागै रायलायनोसै खोमा।
अ अ जागोन दे नों। खोनादोंना नोंथाङा मोजाङै?
औ
ओ दा नोंथाङा जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो?
आं खोन्थाग्रोनोसै खोमा
औ औ दे नोंथां दे।
स' बिदिनो आबहावा जेनेबा आबहावा गुबुंलेमाने थ' जेनेबा कन्टामेनेचन माने बिदिनो पलुसनखौ होननाय जायो आरोना जेनेबा पलुसननि गेजेराव थायो बार गुब जेन'बा बार ओमफ्राय वाटार पलुसन ओमफ्राय सय'ल इर'जन
औ
ओमफ्राय इदिनो जेनेबा बेफोरबायदि गुबुंले बुस्थु आथ' जों मानसि खा सुबुंफोर खालामनायनि थाखायसो जायोना जेनेबा पलुसना
औ औ जायो बिदिनो
औ
आरो बिदिनो गारि मथरनि उखुन्दै बे फोर ओमफ्राय माने बुंनो थाङोबा ना बेफोर गासिबो मानसि सि फोरनिनो बानायनाय गोजा
औ नों
आरो दाथ' जेनेबा नुनो मोनो जोङो कि फि बिफां-लाइफांफ्राबो खमानो माने गै ला दानफायजोब्बाय दानफायनानै बिनि गोजौनि सायाव बिल्डिं लोगोसे बानायजोबबाय लामा बानायबाय बिस बानायबाय स' बेफोरजों लोगोसे जोंनि बे आबहावाफ्रा माने आबहावानि जा जे जिब जुनार थायो आरो सुबुंफोर बेफोर खस्थ' मोनो आरोना जेनेबा बेरामफोरबो जायो बे फोरजों बिदिनो जेनेबा उम बार गाज्रि जायो जानायाथ' जेनेबा बे इन्डासट्रिसफोरनि बे गाज्रि बुस्थु सावनायजों उखुन्दै उखुन्दै ओं खारबोयोना बेथ' जेनेबा टक्सिक गेससो आरो जों जा एसि एरि बा औ कारबनडाइ अक्साइड ओंखारला बेफोर होनना जेनेबा खहा खालामो सुबुंखौ बेयो। हां लानायनि बे खस्थ' बेमार जेनेबा केन्सार स्कि- ओमफ्राय बिगुरनि बेराम टिभि बेफोर जायो आरोना। स' जों बेफोरखौ माने प्रिभेन्ट खालामनोबा होबथानोबा बिफां लाइफां गायनांगोन आरो जोङो माने दिसिप्लिनैनो सोलिनांगोन आरोना
औ औ।
बो एसे खोन्थादो नामा
अ अ नोंथाङा खोनाबाय दङना मोजाङैनो
औ औ।
नोंथां नंगौ नोंथाङा जेसेबांखिनि बुंदों बाथ्राफोरा गासैबो थार जे जोङो आबहावा पलिउसन एबा जोंनि जि इनभाइरनमेन्टनि पलिउसन एबा आबहावा गेब्रे बेखौ नायनो थाङोब्ला बियो जेन'बा मोननै रोखोमै गेब्रेङो नोंथां जेरैहाय मिथिंगायारि गेब्रें होनाय बेनिफ्राय सुबुंनि मावथायाइनि गेजेरजों गेबेें होनाय नङा होमा नोंथां।
उम।
आं मिथिंगायारि गेब्रेंहोनायबो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय नोंथां जाहैबाय जोंना दैबाना सोमजिनाय सुनामि सोमजिनाय बांग्रिं मावनाय अर गें बेरफ्रुसारनाय त' बेफोरो जोंना जाहैबाय मिथिंगायारि जाहोग्रा। पलिउसननि एबा गेब्रेंनायनि बेनिफ्राय सुबुंनि मावथाय होनोब्ला नोंथाङा बावैसो फोरमायलांनाय बायदि जेनेबा जोंना सयिल एर'जन हा गेब्रेंनाय वाटार पलिउसन दै गेब्रेंनाय साउन्ड पलिउसन सोदोब गेब्रेंनाय बिनि उनावहाय जोंना दङ एयार पलिउसन बारनि गेब्रेंनाय त' बेफोरो मोनसे मोनसे गेब्रेंनायखौ सुबुङा गावनि मावथाइफोरखौ फोलोमनो थाखाय एबा! गावनि नांगौ मुवाफोरखौ सोरजिनो थाखाय बायदि माव थायफोरखौ मावनानै माने नैबेफोर जाहोग्राफोरखौ एबा जोंनि बे आबहावानि बाहागोफोरखौ गेब्रें होयो आरो नोंथां ना।
त बेफोर गेब्रेंनायनि गुदियावहाय नोंथाङा बुंदोंमोन दहाय जेनेबा बिफां लाइफां जोबस्रांलांबाय ओ। बेनिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि एसि बाहायनायनि थाखाय जोंना सि एफ सि गेस जेरैहाय क्ल' फ्लुर'कार्बन नोंथाङा बुंदोंमोन नङा होनबा त' बेफोर गासिबो नों थां बुंनाय बायदिनोथ' बेफोर गेसा जोंना जोबोद बिसाद्त' बेनिफ्राय जेनेबा ओ। बायदि रोखोमनि सुबुंफोरा दारिमिन फसङो कलकारखाना गायस'नो इन्डास्ट्रिस एबा जोंना पसिल फुइल जायखौ जोङो बेगेंथाइ खाम मुवा होननानै बुङो गारिफोराव बाहायनाय ना नोंथां जेरैहाय ओ पेट्रल, डि जेल बेनिफ्राय केरासिन बायदि बायदि गोबां औ। खैला औ नंगौ नोंथां। बेफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव माने जोंनि आबहावाया दिनै एसे गाबोन एसे माने गेब्रें हमदों जोंनि बारमडलावहाय जेन'बा कार्बन मन' अक्साइद सालफार डाइ अक्साइड बेनिफ्राय नाइट्रजेन डाइ अक्साइड बायदि बिसागत' गेसफोरा माने बां बोदों आरोना थ' बेफोरो जुदि बांबोनायनि जाहोनावनो जेरैहाय जोंना कार्बन डाइ अक्साइदआ जोंना बिदुं सोबना लानो हानाय केपासिटि दङ बे बे कारबन डाइ अकसाइद साडआ मा खालामो जोंनि साननि बिदुंखौ सोबना लाखिनानै माने जोंनि बुहुम बिखुंखौ गरम खालामना लाखियो। थ' जिहेतु दिनैहाय कार्बन डाइ अक्साइदआ बांबाय जोंनि बारमण्डलाव थ'' बेखायनो जोंना ग्लबेल वार्मिं जादों आरो नोंथांना मुलुगनां दुंग्लाबनाय थ' बेफोरो सोमजिनो हमदों औ औ बेफोरबो बेफोरनि थाखायनो जोंनि हाफोरा माने जेनेबा गेब्रेंनो हमबाय आरो हा गेब्लेंनायखौ सावरायोबा नोंथां जेरैहाय जोङो केमिकेल्स बाहायो रासायनारि हासार जेरैहाय इउरिया पटास डि पि ना थ' बेफोर जेन'बा गेब्रें होग्राया ना नोंथां
बेफोरखौ जों माने गुवारै नुनो हायो आरो ना
उम
अ औ नोंथाङा जेनेबा मा मा बोरैहाय बिखौ होबथानो हागोन बुंदो नामा फंनैसो
मोनो
अ खोनादोंना नोंथाङा जेनेबा जों बोरै होबथानो हागोन बेखौ फोरमायगोन नामा फंनैसो
औ बिदिनो जेनेबा बेफोरखौ होबथानो थाखाय फार्स्टलि जेने गभारनमेन्ट फ्रा स्ट्रिएक एकसन लानांगौ आरोना जेनेबा बेनि सायाव पलुस अ इनभाररनमेन्टेल एवारनेसनि बिदिनो प्रग्रामफोर कन्डाक्ट खालामनांगौ जेनेबा मानि सुबुंफोरा बिदि खालामोबासो जेनेबा एसेबाबो गोसो जायोना ससियेल एवारनेस बिदि प्रग्राम खालायोबा औ औ जेनेबा दाथ' मेनानो गावबागावनि बिदिनो केरेक्टारखौसो फार्स्टाव माबा खालायग्रोनांगौना जेनेबा नोङो नोंनि बिहेभियार आं मोजां आरो नों डिसिप्लिन वे आवनो थाङोबा अब्लाथ' नोंखौ माने रावबो हो बथानो हाखाया नों डिसिप्लिनखाबालाय नों गासिबो बुस्थुखौ मोजाङैनो मावखागोनखा ओंखायनो बिदिनि थाखाय मानि औ स्ट्रिट ग्ल'बो थानांगौ आरो एवेरनेस प्रग्राम थानांगौ आरो ना आरो जेनेबा ओम बिदिनो दैबाना बेफोरथ' पलुसन बे ग्लबेल वारमिं बेफोरनि थाखायनो जायोना आरो आइजेंआव सिलेब्रा स' बेनि थाखाय जोङो फांलाय बिफां गायनांगोन आरो जेनेबा
औ औ
बे नयस पलिुसनखौ होबथानो थाखाय थाखायबो जेनेबा रुल्सफोरानो थानांगोन आरोना ट्रे पिक रुल्सफोराव कि बिदिनो बे
गोन आरो जेनेबा लिमिट वेआव आरोना सोरबा सोरबा अभारद्राय माबायोना अभार एक्सप्लयद खालामद्रायो
थ बेफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन आरोना नोंथां जेरैहाय सोदोब गेब्रें सोदोब गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो कल कारखानाफोरखौ माने मानसि गैयि जायगायावहाय एसे एसे गोजान जानगारनानै गायसननो नांगोन बेनिफ्राय बिफां-लाइ गोबां रोखोमनि गायनांगोन गोजौ गोजौ दोनो नांगोन दाननो दानफायाबालासिनो जोङो ला नांगोन बेनिफ्राय जोङो नोंथां बुंनाय बायदि एवारनेस प्रग्राम बेखौ जोङो फालिनांगोन एबा फाथिनांगोन सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुंफोरा जिहेथु जोंना सोलोंथाइ गोनां जा योब्ला जेन'बा एसेबाबो बुजि मोनो जे औ बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो मावनो नाङा जोंहा जोंनि खहा जायो जोंनि आबहावाया जोबस्राङो जोंनि आबहावा गैयाब्लाथ' जों थांनानै थानो हाखाया नोंथां नङा होमबा जेन'बा मिथिंगायासो जोंनि थांना थानायखौ औ औ नंगौ औ जोंसो जेन'बा मिथिंगा गैयाब्ला जों थांनानै थाया नालाय नोंथां।
उ
बे-बेफोरबायदि आरोना ओ बेखायनो जेनेबा आबहावा गेबेनायखौ होबथानायनि राहाफोरा नोंथां बुं नायानो जेनेबा आंबो बेखौनो फंनैसो रिपिट खालामफिनबाय नोंथांनो जे बेफोरबायदि आयेनखौ जोङो बाहाया ब्ला एबा दानिफ्रायनो जोङो स्ट्रिकट एक्सन लायाब्ला इयुनावहाय बेफोरो गाज्रि जाबो गोन इउनाहाय जोंहा खहा जागोन जेंना जेंगोना जागोन जायखौ जोङो फोजोबख'नो हानाय नङा आरो
नङाबा आरो औ जोंनि बे जा आफ कमिं गथ'साफोर दङ बेफोरो जोबोद मानिे खस्थ' मोनगोन आरो हां लानोनो बोरैबा खस्थ' जाहैगोन उनावहाय जेनेबा मेनाथ' बिदिनो मानि जों इनभा र्मेन्टखौ बिदिनो बासायनानै लाखिनो थाखाय जोंसो दा माबानांगौ आरोना मानिे फिउचारखौ नायहैयोबाथ' उनावहाय खस्थ' मोनखागोनखा गथ'फोरा जों दासिमबो दानो माबा खालाम माने स्ट्रिट जायाबा आरोना बे इभरनमेन्टनि सायाव
उ
दे
ओ थ'थ' नोंथां जेनेबा सावरायगौमानि बांगौ थ' जोंनाबो समाबो जाबाय नालाय लाखि थसि गोन नामा नोंथां।
औ औ दे होमबालाय
औ